हेलौ। खोनादोंना नोथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ खुलुमबाय नोंथां। गोजोन बेलासि। औ नोंथां नोंथांजोंहाय आङो। सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन नामा एसे।
औ हागोन नोंथां।
औ आङोहाय दा नोंजों हारिमुनि बागै स सावरायनो सानदोंमोन आरोना।
औ औ जागोन नथां।
जोङो जेनेबा मोनसे हारिनि बे हारिमुनि महर मुस्रि जेनेबा बे हारिमुआव मा मा दं बेनि गासैब सैबो सावगारिफोरानो बे हारिमुनि सिङाव बेरखांजोबो बेख फोरखौ होननानै बुङोब्ला जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय। दामनाय देनाय मोसानाय। धोरोम फोरबो गास सैबो आसार खान्थिफोरा बे हारिमुआव जेनबा मोनसे हारिनि गाससिब बो हा आसार खान्थिया बे हारिमुनियाव बेरखांजोबो। हो होमबा आङो बेहाय बर' हारिमुन सोमोन्दै आङो नोंथांनो फोरमायलांनो सानदों जेनेबा बे हारिमुवहाय से हारिनि गाननाय जोमनाय बेरखाङो होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै जोंनि बर' हारिनि गान्नाय जोमनाय जेरै खौ उ जोंनि बर' हारिया जेरै हौवानिया आलादा- हिन्जावनियाव आलादा गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो माने जोङो बाहायो। जोङो बर' हिनजावफोरहा गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गाननायाहाय। दख'ना गानो बे दख'ना गाननायाहाय जोंनाव मोननै बाहागोनि दं लांगा द दख'ना आरो औ औ औग्रं दख'ना। बिनि उदख'ना गाननायनि अनगायैबो जोङो ब्लाउस गानो जोमग्रा जोमो ओम फाय हिनजावफोरा आरोबाव दख'ना गाननाय जोमनाय नि अनगायैबो जोङो। गहेनाफोरबो गाननायनै बाहायो जोङो बर' हिन्जावफोरा बेफोरनो जाबा आखायाव आस सान गानो खोमायाव सना गान सना गानो सनाफोरा होनोबा सिगाङाव गोद दोनि समाव बांसिन बर' आइजोफोरा ओ जे बां सना गानोमोन बेनो जाबाय खुरखुरि ओमफाय गन्थंङाव होननानै बुङोबा जोङो ग गन्थंहाय नलद गानो नाफा फुल बिदि गानोमोन आरो। ओमफय गोदोनायावहाय चन्द्रहार बेफोरखौ गानोमोन बेनि अनगायैबो दा हौवाफोरनियाव जोंङो गामसाखौ गाननाय नुनो मोनो ग स्ला ओमफाय बेनि अनगायैबो जोङो आर'नाइ आर'नाइफोरखौबो जोङो गाननाय जोमनाय जेनै बे आर'नाइखौ जोङो जोंनि बर' हा हारियाव गेदेरफोरखौ मान होनो थाखायबो आलासि सिबिनायनि थाखाय बे आर'नाइखौ जोङो बाहायो बिनि अन गायैबो जोङो गोजांनायफोराव जेरै ओ बहायबाफोर बेरायहैबाफोर जोङो बेखौ जोंनि हारिनि सिनायथि हिसाबै गुबुन हा जायगाफोराव बेरायहैबाबो जों जोङो बेखौ गोदोनायावहाय लानानै बेरायहैयो आरो बेनि अनगायै बे गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जोंनियाव जानाय लोंनाय होननानै खौ आं फोरमायनो सानदों नोंथांनियावहाय बे जानाय लोंनायनि मादाव जोङो जोंना जेरै दोरोङारि ओंख्रिफोरनि मादाव अनला ओंख्रि ना अनला ओंख्रि खौबो जोङो आलादा आलादा जायो जेरै मैगंफोरजों जायो ना। दाउजों जायो मेवाइजों जायो आरो अनला एंखुर जायो बेफोरनि अन गायैबो जोङो अनलाखौ सिगां समाव बांसिन थालि फस्लाजोंबो जायो होननानै आंङो गोदोनि आबौ आबैफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों। बेनि अनगायैबो जोङो नाफाम उम ओमफाय ना जेरै ना बेदर साम' खांख्राइ बेबायदि जानाय लोंनाय जायो आरो जोंनि बर'फोरनियाव लोंनाय होनानै। बुङोब्ला जोङो जौ बेफोरो जोंनि जोंनि हारिमुआवहाय बाहायो आरो लोंनाय जानाय लोंनायावनियावहाय ओमफाय दामनाय दे नाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारियावहाय दामनाय देनायाव गोग्लैयो जेरै खाम जथा सिफुं ओ से सेरजा गंगना जाबख्रिं बायदिफोरा गोलैयो आरो ओमफाय मोसानाय होननानै बुङोब्ला जोंनियाव बर'फोरनाव जेरै बागुरुमबा दाउस्रि देलाइ मोसा सानाय बा बायदि बायदि दं आरो बिनियाव दोहोरोम दोहोरोम फोरनि मादाव जोंनियावहाय बर' धोरोमावहाय ओ बा बाथौ धोरोम दं ओमफाय ओ ब्रह्म धोरोम। आरो दस्रा गुबुन हारि जेरै खृष्टियान बिसोरफोरबो थायो आरो ओमफाय। बर' फोरबोफोरनि मादाव जोंनियावहाय फोरबो फालिनायफोरनि मादाव गिबि दे सिन फोरबोआनो जाहैबाय ओ बैसागु फोरबो बिनिफ्राय मागो। दमासि फोरबो कातिक फोरबो बेफोरबायदिखौ जोङो फालियो आरो।
दावरावआ जायाखैलै
बेनि अनगायैबो जोंनि बर'नि आसार खान्थिफोराव मेरला फा दस्राफोर खामानिबो बाहायो जेरै हाबा हाबायाबो जोंनि बर' हारियाव सोलिनाय मोन
हारिमुनि मोनसे बाहागोआव गोलैयो हाबाफोरखौबो जोङो हाथासुनि हाबा आरो हा हाबायाव जोंनाव अनेक आलादा आलादा बाहागोफोरनि बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो जोंनियाव जेरै दोनखारनानै हाबा जानाय खार सननानै हाबा जानाय दंखा हाबनाय ओमफाय बोनानै लांनाय हाबा बेनो बेनिफ्राय आरो दंबावो गोसो थोलायनानै हाबा जानाय बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजावहाय। नुनो थाङो आरो हाबाफोरनि हाबाफारियाव बेनो बेखौनो। बेनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मेरला दस्रा आसार खान्थिबो दंबावो।
जानाय लोंनाय। मावनाय दांनाय गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिमुआव आलादा आलादा दस्रा फोरबो। दंबावो नोंथाङा बेफोरनि बागै फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर' हारिमुनि। नि बागै
औ हागोन नोंथां जोंहा ओरैनो हारिमु होननानै बुङोबा नोंथां फोरमायनाय बायदिनो। मोनसे हारिनि बा मोनसे हारिसानि जोङो माखासे बिसोरनि नेमखान्थि बा बिसोरनि गावसिनि निजा बा गावनि गावनि मा होनना बुङो मोनसे हारिनि गावसिनिखा मोनसे गाननाय जोमनाय। माखासे आसार खान्थि माखासे जानाय हुदा माखासे बेबायदिनो दामग्रा देग्रा आगजु आरो बेबायदिनो माखासे जानाय हुदा ना बेफोरखौनो बुङा होमबा आरो बेबायदिनो। मा होनना बुङो जोङो। हारिमु बे हारिमुखौ जोङो मा होनना बुङो गावबा गाव हारिया जोङो फोजा जौखांनो नाजायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय गावबा गाव हारिनि हारिमुनि मा होननानै बुङो। गाननाय जोमनायखौ जोङो। फोसाबनाय आरो मा होनना बुङो बयखौबो गाननानै जों दिन्थिनाय आरो। बेबायदिनो मोसानायफोरखौ जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनाय बा दिन्थिफुंनाय बा मुंदांखा खालामनाय बेफोरो गासैबो हाबाखौ जों गाव गाव हारि। मावो आरो बेबायदिनो नोंथाङा होननाय बायदिनो जोङो मोनसे हारिमु होननानै बुङोबा। मोनसे हारिनि गाननाय जोमनाय मोसा मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय बैफोरखौ मख'नो हायो आरो बेबायदिनो। मोसानायनि बेलायाव जोङो मखनो हायो जेरैहाय जोंनि बर' हारियाव हारिमुवारि मोसानाय होननानै बुङोबा जोंहा बागुरुम बा। बागुरुम्बा ना आरो दाउस्रि देलाय। आरो बेबायदिनो ना गुरनाय मोसानाय आरो बेबायदिनो। मा होनना बुङो थुंग्रि सिबनाय आरो। गुबुन गुबुन रोखोमनि बेबायदिनो हारिमुवारि मोसानाय दं आरो बेनि गेजेराव जोंहा बागुरुम्बा यानो गाहाय जाहैबाय बेबायदिनो जोङो बागुरुम्बा होननानै बुङोबा जोङो बे मोनसे हारिमायारि मा होनना बुङो बर' हारिनि मोनसे मा होननानै बुङो बेखौ दोरोङारि मोसानाय आरोना। बिनि उन बिनि अनगायैबो जोङो मखनो हायो जोङो हारिमु होननानै बुङोबा जोङो। मोनसे हारिनि मोनसे। मा होनना बुङो गावनि गावसोरनि मा होनो दामग्रा देग्राना बेफोरखौ खौ जोङो मखनो हायो जेरैहाय जोंनि बर' हारिखौ लायोबा जोंनि बर' हारिनि माखासे दामग्रा देग्राफोरा जाहैबाय। खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, गंगोना, जाबस्रिं मा होनो बा थरखा ना ना बरखा बेफोरनो आरो जोङो। होननानै बुङोबा खामा जाहैबाय जोंहा मोनसे बर' हारिनि दोरोङारि दामग्रा बेखौ जोङो गुबैयै। दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो बेयाव दंफांखौ मोनसे हासुं महरनि दानखनानै लानाय जायो आरो बेयाव मा होनना बुङो। गेजेराव गब्लं थायो बेयो। आरो बिनि फारनै खर'थिंजाय जों मा होननानै बुङो मा होननानै बिदिनो जुनारफोरनि बिगुरखौ जोङो
लाबोनानै जोङो बेखौ गोबा खालामनानै जोङो फारनै मोखांखौ खोबनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै बोथोंनो थाखाय जुनारफोरनि बिगुरखौ दिरुं महरै बाहायनानै बोथुमनानै जोङो खामखौ बानायनाय जायो आरो बेबायदिनो खामाव जोङो खामनि गोमनाया जोंहा गोबां रोखोमनि खबाम थायो जेरै फेउ गोम था गोम बेफोरबायदि गोबां थायो आरो बेफोरखौ जोङो सादारन मानसिया दामनो हाया जायफोरनाखि रोंगौथि गोनां बेफोर मोजांयै दामनो हायो दामनो हायोब्लाबो जोङो मा होनना बुङो माखासे खबामफोरखौ होनो हाया आरो बेबायदिनो जोंहा सिफुंफोराबो बेबायदिनो एखे रोखोमनि सिफुं होननानै बुङोबा जोङो गुबैयै औवा निफ्राय बानायनाय जायो जेरैहाय मा होनना बुङो औवा बिजौ बा औवानि दालाय बाहागो नि ना मोजाङै गुदुं थानाय बेखौ जोङो मोनबा गुदुं थुफ्लुंनानै बेयाव मोनसे बाहागोआ मोनसे गुदुं जाहैबाय जोंहा खुगाजों बारसुग्रा आरो गुबुन माखासेया जोंहा आखाइजों खबाम होग्रा आरो देंखो होग्रा बेबायदिनो सिफुंखौबो जोङो सादारन मानसिफोरा दामनो हानाय जायो जाया बेबायदिनो रोंगौथि गोनां जायफोरनाखि सर' गोनां ना बेफोरसो जोङो दामनो हायो आरो बेयावबो जोङो माखासे नेमखान्थि दङ जों माखासे खबामनि खान्थि दङ जेरैहाय बबेबा आखाइखौ हगारोब्ला साहा गोमगोन बबेबा खौ हगारोबा रेगोंमगोन बेफोरबायदि आलादा आलादा दंजोबो आरो बेबायदिनो मोनसे हारिमुनि जोंहा गावबागावनि नेेरसोनथि थायो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि जोंहा हारिमुवआव जोङो बेखौबो मख'नो हायो बर' हारि मोनसे गावनो गाव मा होनना बुङो हारिमुवारि गानग्रा जोमग्रा फोर दङ जेरैहाय बिदिनो बर' हिनजावफोरा जोङो दख'ना गानोना बे बेनो जाहैबाय बर' हारिनि मोनसे गुबै सिनायथि आरो जोंहा मा होनना बुङो आर'नाइ लायोना बेबो जोंहा बर' हारिनि मोनसे मान गोनांसि आरो बेबायदिनो बर' हौवाफोरखौ गाननाय नुयो जेरैहाय गामसा आरो बेबायदिनो आर'नाइ लानाय जोङो बेखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो हारिमुवारि मोसानायफोराव जोङो दिन्थिफुंनायखौ जोङो नुनो मोनो जे जेरैहाय बागुरुम्बाना बेयो जोबोद मोनसे खान्थिजों सोलिनाय बा मोन मोनसे खान्थिजों बा एखे खान्थिजों सोलिनाय मोनसे हारिमुवारि मोसानाय बियो जाहैबाय ओमफ्राय जोंहा बेखौ जोङो सोलायनो हाया मानो होननानै बुङोबा मोनसे बियो हारिमायारि मोसानाय जोङो जेरैहाय जोंना हारिमायारि सं मेथाइफोरखौ जोङो मा होनो बुङो सोलायनो हाया थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि मोसानाय बागुरुम्बानि जोङो माखासे आयदाफारिफोरखौ बा माखासे मोसानाय खान्थि फोरखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनो हाया मानो होननानै बुङोबा बेयो मोनसे थिखानानै दोननाय मोनसे हारिमुवारि मोसानाय नालाय बेनिखायनो जोङो सोलाय सोल' खालामनो हाजोबा आरो आरो बेबायदिनो जोङो हारिमुनि हारिमु रायखाङोबा जोंङो जोंनि हारिमुहा बर' हारिहा माखासे जानाय लोंनाय हुदा दङ बा हारिमुवरारि जानाय दङ जेरै बेहाय जोंहा मा होनना बुङो जोंहा अनला ओंख्रि ना नाफाम ओंख्रि नारजि अमा बेफोरो मा होनना बुंदों हारिमुवरारि ओंख्रि आरो आरो बेबायदिनो जोङो हारिमुआव जोंनो बेखौनो मख'नो हाबावो जोंहा मोनसे नेमखान्थि दङ बेनो जाहैबाय जोंहा ओ मा होनो जोङो जोंनि बर' हारिनि जोंहा हारिमुवारि राव ना जायखौ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो बाहायो जेरैहाय मोनसे हारिहा थांनानै थानोबा रावनि गोनांथिथार जायो आरो बेबायदिनो नाय जोमनाय जाग्रा आदार बेफोरनि गोनांथि जायो नङा हबा नोंथां ओ बेनो जा